हेल'
हेल नोंथां
हेल'
मोनाबिलिनि नोंथां नोंथांखौ बररायनाय थाहरबाय आंनिफ्राय आं नोंथांनाव
नोंथांनिसिम
आं नोंथांनो बेखौनो रायज्लायनो हरदों नोंथांसिम जोंनि बर' हारिनि बैसागु
औ बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै
रायज्लायनो नागिरदों आरो नोंथां ओं नोंथाङा एसे फोरमायनालाय
औ बैसागोनि सोमोन्दै नङा होनबा नोंथां,
औ नोंथां,
औ औ बैसागो बैसागोआ जाबाय जोंनि, बर'फोरनि गुबै, ओ रंजाथाइ फोरबो बे बैसागोखौ जोङो गोदो-गोदाय जाय जों मोनथिया बै समनिफ्रायनो दिनैसिम फालिबो दं ओ बैसागुआ माब्रै जोनोम जानाय होननानै बुङोब्ला जों बेखौ,
बुंनाया
थार एबा रोखाय जोङो दासिमबो बुंनो हाया जों खालि बे खोल मिथिगौ दे, बैसागो बोथोरा सफैयोब्ला,
औ औ।
मेसें बोथोराव फोरा सिरिनाय एबा, गांसो हाग्राफोरा जिहेथु रानलांजोबो, बै बैसागो बोथोरनि अखा हादैजों, जेब्ला अखा मोनो ना ओमबा बै अखानि बा अखाजों बै सिरिनो थानाय, बिफांफोराव गोदान बिलाइफोरा खिलियो, हाग्रा बंग्राफोरा रोदोमोन गोदान, दै मोननायजों, दाउसिन दाउलाफोराबो रंजाखाङो। दा थिग बेबायदिनो जानांगौ मिथिंगानि बेबायदि समायनाखौ नुनानै, जों सुबुं माहारियाबो, रंजाखांदोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो लासै लासै, हैथ' बै बैसागोआ जोंनि सुबुं समाजाव, जायगा मोनबोदों बेखौ जोङो ओ नायहरनो हायो मिथिहरनो हायो आरो खिन्थु माब्रैहाय माब्लानिफ्राय, बे बैसागोआ जोंनि बर' समाजाव जाखो बेखौ जों थार रोखा देसिमबो, मोनथियैखौ जों नुनो मोनो आरो जा हग बेै जाखोखौ जोङो मोनथियि समनिफ्रायनो फालिबोदों। रंजाबोदों, दा बे बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि, ओ एंगार हायै मोनसे, ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय, बा बोथोरजों सोमोन्दो थानो नङा होमबा, आं बेखौनो बुंदों मानो आबाद, सोमोन्दो होननानै बुङोब्ला ओ जों, बैसागो रंजाखांनायनि उनावनो जिहेथु जों, बर' हारिफोरा बर' हारिया बा बर' सुबुंफोरा, गाहायै आबादनि सायावनो थांनानै थायो बा आबादखौनो सोनारनानै थांनानै दङ जिउ खाङो। बेखायनो बै बैसागो बोथोराव रंजा बाजा। खालामखांनायनि उनावहाय। जोङो गावबा गावनि खामानि बे खामानियाव, बाहागो लाफिनो ना बा समाय होफिनो जों दा बेखायनो आं बेखौनो बुंदों जे बे बैसागोआ मोनसे बोथोरजों लोगोसे आबादजोंबो सोमोन्दो दंङ नङा होमबा। ज आरो लोगोसे बैसागो मोनसे बर' समाजनि अनज्लायनाय खौसेथि गेदेर उन्दै बासियै
औ नोंथां।
सानफ्रोमबो एखेयनो थाया सुबुं समाजाव लोगोसे गोबां मानसिफोर थायो। जों माब्लाबा सोरजोंबा नांलायगोन सोरजों बुरलायगोन सोरजोंबा माबा मोनसे जागोन दा बैफोर सिगांङाव जालांनाय। जिखिनि जाथायफोर बेफोरखौ बावगारनानै जोंङो बे बैसागुआव खौसेयै रंजायो। अनलायनायखौ होयो सुखु दुखु बाहागो लालायो जों दुखु दाहा गासिखौबो बावगारनानै बेहाय रंजायो। नङा होमबा नोंथां? दा बैसागोखौ जोंङो गाहायै मोननै बाहागआव जोंङो नुनो मोनो मोनसेया जाबाय मोसौव बैसाद आरोबाव मोनसे जाबाय मानसि बैसागु औ दा मोसौ औ मोसौ बैसागुआ जाबाय बैसागोनि आगु जायखौ जोंङो बोसोरनि जोबथा ना जायखौ जों संक्रान्ति होननानै बुंङो बै दिनखालिहाय जोंङो मोसौव बैसागुखौ खालामनाय जायो नंङा होमबा नोंथां दा मोसौआ जादों जोंनि न'खरनि माफा माफा लोखि।
लेखि
नंङा होनबा नोंथां? जेराव जोङो मोसौजों जोंनि आबादखौ जोंङो मावनाय जायो। आबादा मोनसे लोखि दा बे
औ नोंथां।
मोसौव मोसौवजों जोंङो आबादखौ मावनाय जायो बेखायनो जोंनाव बर' सोदोबाव मोनसे बा बर'फोरनाव मोनसे बाथ्रा दंङ। जायनि न'आव मोसौव गैया बनि न'खराव लोखि गैया होननानै जों मोसौवखौ लोखिजों रुजुयो औ दा बै मोसौवखौ जोंङो मोसौव बैसागुआव फालिनाय जायो बिसोरखौ जोंङो माला गानहोनानै गंआव आसुगुराव थाव गुबै फाननानै बेनिफ्राय जोंनि जे बायदिसिना
औ नोंथां।
सिबिं सबाय बायदि एवनानै बेजों लोगोसे मिथिंगायाव मोननाय सानसे सिगां जों बुथुमनानै दोनखानाय जेरैहाय पानिलाव फान्थाव बिगलिथि खाराय नङ ह होनोमब नोंथां?
औ नोंथां।
हालदै बेफोरखौ हानानै माला गानहोनायजों लोगोसे बेसोरनो जाहोनायबो जायो नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो गलिनिफ्राय दिहुननानै मोसौ बैसागुआव मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै जोंनि खाथियाव थानाय दैमा बिलो बा फख्रि बायदि फोराव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो। औ दा बे थुखैनायाव बार गलिनिफ्राय होना लांनायाव जा मोनसे मोजांथार खुगा मेथाइ दङ बर'फोरनिया होमबा जेरैहाय बे दिगलिलिथि बे दिगलिलिथि खौ लानानै जोङो मोनसे मेथाइ खननो हादों नङा होमबा? दिगलिटि ख्रि ख्रि गान्थि जोंनि मुस सौवा जागोन बिफा बायदि बलद नङा होमबा? आंने एसेबां माने हास्लाबाखैसै बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय दा बेबायदि माखासे मेथाइखौ जोङो रोजाबो। रोजाबनानै दैमा एबा बिलोआव जों बिलोयाव जों थुखैनाय जायो नङा होमबा। औ औ
बे मेथाइखौ माथो जों फान्थाव एरि हानानै लांनानै जे लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोर एरबाय था इदि आरो बिमा बाय गायदे बायदि नोंसोर जानांगोन मदद जांगिला। ओ बिदि होननानै जोङो खुबै खुबै सल' माबा लावखारफोरा गोदोनि दिनाव बिदि सल' खननानै थारमाने बुनानै लाङोमोन आरो दगलिटिजों। औ औ नोंथां।
औ औ औ औ
आरो बेमोन ओइदिनखालि मोसौ बैसागुखालि बिजों बुनो मोनो आरो बे दिगदिजोंसो दालायजों बुज्राव बुज्राव होना ओं बुज्राव बुज्राव होनानै लांनांगोन। बिनिफ्राय इदि जोनाम ओमफ्राय मोसौखौ होमबाना हगारना होनांगौ आरो ओमफ्राय हगारनानै फोथाराव ओइदिनखालि औ औ ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनाबिलियाव जोङो गोदान दुरुंजों गोदान फागाजोंसो मोसौखौ खायोमोन आरो गोदो।
खायोमोन औ बे जाबाय जोंनि मोसौ बैसागु। नङा होमबा आरै औ मानसि बैसागुआव थाबाय। ग्रोब औ एक थारिखनिफ्राय जागायना आमफाय जोङो अखानायै थारिख जायखौ जोङो बैसागोनि से थारिखनिफ्राय जागायनानै स्नि एक थारिख लागै जों दायो खंनायखौ जों नुनो मोनो। मोनो नङा होमबा औ। बेजों लोगोसे मोसौ थुखैखालि खायसे खायसे खायसे जायगायाव मोसौ थुखै खालि जोङो गोखा गोखै जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ नोंथां औ जोंनि जायगायावनो जायो नोंथां बेखौ।
उम बे जायगायावनो जायो आरो खायसे खायसे खायसे जायगायाव जोङो बैसागोनि जोबथा खालारावसो जोङो माने जोबथायाव जोङो गोखा गोखै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां बे जोबथायाव जानाया एसे मिनिं गैयि बायदि जायो आरो नोंथां आं बेखौ एसे फोरमायना होनो। गोखा गोखै जानायनि बागै एसे आं फोरमायना होनि जोंनि बे गोखा गोख फैजानाया जाहैबाय जों बोसोरा जोब्बाय नालाय सैथ्र' जाना लास्ट जाहैबाय नालाय ओइ अखानायैनो एक थारिख जागोन नालाय जोंङो मानि थाखाय गोखा गोखै जायो हबा जोंना बोसोर गोदाना फैगौ बोसोर गोदाना फैगौ होननानै बोसोर गोदानजों बारजों अखाजों बायदिसिना बेमार आजार फैखागोन आरो बेमार आजार फैगोन मा गोन नालाय बिनि थाखाय जोंनियाव जानो हायैनि जोंङो मा जोंनि थिंगायाव मोननाय गोखा गो खै गोदै बायदिसिना एकदम एकस' एकथा आरो मैगं खांनानै जोंङो। अमा बेदरजों आरामसे एवनानै जायो आरो जाहाथे जोंनियाव जानो थायैनि आरो बे लासाव जानाया बारा मिनिं थाया आरो जोंनिया बे सिगाङाव जुदि जायोबा तारमाने गाबोन एक थारिक जाहैबाय नालाय गाबोन फैनाय बेमारा जानो हाला बेबायदि आरो बेबायदि होननानै फोथायनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथांंगौ दा बेखायनो जोंङो। बैदिनखालि जायो नङा हबा औ जाय उम बैसागोनि सोमोन्दै जोङो खम समनि गेजेराव सावरायजोबनो हायनाया गोब्राब दा जिखिनि आं फोरमायबाय जानांगौ नोंथाङा एसेबाबबो मिथिनो हाबाय दायो जा समाबो जाना फैबाय नंङा होमबा नोंथां ओ औ दा बेखिनियावनो जों औ बेखिनियावनो
बिदिब्ला दोन औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां अ गोजोनथों दे नोंथां उम गोजो दे नोंथां दे नोंथां दे